हेल' खोनादोंना नोंथां?
हेल'
अ खोनादोंना?
हेल'
अ खोनादों
ओइ लासिथार खोनादों
अ लासै खोनादों नामा?
उम एखदम लासिथार
अ आंनावबो मोजां खोनाफैयाखै
ओ अ
ओम लासै जादों आरो
एकदम लासै जादों मिनिमाम सावना मानि थाखै होमबा
अ मोजाङै साउन्डखौ खोना फैयाखै आरो- नोंथाङा खोनादों?
खोनायाखै।
खोनायाखैना?
ओहो
अ ओहो आंनावबो मोजाङै खोना फैयाखै।
होम?
उम।
मोजां खोनायाखै ना?
ओहो मोजां खोनायाखै। ओमफ्राय नों खोनाद जादों आंनिखौ हेलौ।
हेलौ।
अ खोनादों ना?
प्रग्रेस कलिन प्रग्रेस देखाय गसिनो। मानि थाखाय नेट मोजां खोनायासै। खोबा लासैथार खोनादों।
अ आंनावबो लासैसो खोनाफैदों।
हो?
लासै खोनाफैदों।
नोंनावबो लासैथार खोनादों आरोना?
दा एसे मोजां खोनाबाय।
ए।
अ खोनादोंना?
आं नोंनिखौ लासैथार खोनादों खुनुरुखुमसो खोनागासिनो।
गोसा खोनाया है आंबो
गोरसा गोरसा खोनायाख खै ओहो।
उम बे
उम रायलायनायालाय रायलायजागोनदां लासै लासै। एसेबाबो इसे मोजां खोनासंनानै
उम उम।
मानि थाखाय बा इद
दे नोंथां। दा मानि बागै रायलायनो?
मा होनदो? अ नोंथाङा माबा गय गायनाय ना मा होनदोंमोन? लायनो थां नों गय गायदोंना मा इदि होनदोंमोन? बेसेसो गायदो ओरैनो गयखो।
जोंहा
उम
जोंहाथ' गय गायनाया बिदि बारा गायाखै ओरैनो न'आव दङ ओरैनो बिसथालनि खाथि। खाथियाव दंङ आरो।
उम।
गोदान दाख्लैयो ओरैनो गायस। ओरैनो नै। जि दालसो गायस्लायनाय जादों आरो।
उम। उम।
दा अखा मोननायखाय मोजांङै थांखांजोब्बाय आरो।
उम। होमबा अखा मोननायखै दा मोजां। जाजोबबायना एसे।
अ मोजां जाबाय।
उम।
दा बोथोरा मोजांना एबार।
अ अ अ अ।
खुरान जायाखै। बेनि थाखायनो दंफाङा। फांसेबो थैयासै आरो।
उम। उम उम उम। जोंबो आंबो। दाखालि न'आव ओरैनो गायस्लाय गाय माने बारियाव जायगा एसे एसे थानायाव गायदोंमोन बिदिनो। गयखौ जोंहानाबो थांदों आरो। थांनायालाय।
उम। जेबोथ' जेबोथ' जायासै होनबा गय दंफाङा थैयासै।
हो।
दंफांफोरा थैयाखैना।
उम।
ओमफ्राय बारहुंखाफोरावलाय थांनायनि बारहुंखाफोराव ओरैनो दंफांफोरा बेसेसो।
बारहुंखायाव देग्लाय गय दंफाङा। बाहायासै दे जोंहाना। बांद्राय बायासै बाया मानि फांसे फांनै बायदों आरो फांनैल'। बांद्राय बायासै।
जाना। बायनाया फांब्रैसो बायदों। बायनि बफ्राय गोबां ओइ फांनैसो आरो दै मोनबाय थानायनि थाखाय थैदों आरो दंफाङा दा गोदोनि बायदि फिथाइयाबो खम जाबाय दा बारा। बि फिथाइ होबांला आरो गय दंफां था गोजौ गोजौ। जाबाय ओमफ्राय फिथाइयआबो खम जाबाय आरो दा एसे खम जाग्ला जादों फिथाइदों। थायनाया आरो।
गय दंफाङा देग्लाय बोसोराव आं नुनायाव आरो जोंनि ससेयाव माने जोंनि जायगायाव जोंहानावबो एबार बांसिन बिबार बारनाय नुदों जों सिगां बोसोर बुंनोसै सिगांबो सोलद्राय मानि नोंसिनि जायखिया माबायदि नोंथां
जोंनिखथ' बिबारा बारो बारनायालाय
उम
फिथाइ थानाय समाव माने बारा थाबाङा आरो। खम जायो बेदेर दंबाबो माने फिथाइनि माबाया खम आरो हारा फिथाइनि हारा जिस बायदि फिथाइ जानांगौ माने बारा जाया आरो बे आदाया थादोंबाबो। ओमफ्राय नोंथां नोंथांङा गयखौ फानखांबाय नामा? एबा सोरनोबा फानहैयो फानहरो ना न'आव माने
जोंहा माबालै नोंथां गयखौहाय माबानोसो फानहरनाय जायो ओरै डायरेक्ट बेफारिनो दायरेक्टहाय उ डायरेक्ट बागान माने बागान हिसाबै फानहरो
बा बागानावनो फानहर
ओ बागानखौनो फानहरखायो डाइरेक्टनो मानि जोंहाना ओ बोराय बोरायबो दं नालाय दं फाङा गोजौ गोजौद्रायबो जाबाय जायसे खायसे खायफा खायफा नो ओंखायनो गाखोनो दिस्टार्ब जायो मायो हाननोबो दिस दिसथाब जायो नालाय डाइरेक्टनो बेफारिफोरनो बागान नायैनो दडाइरेक्ट हरखायो आरो ओमफाय दा बोराय बोराय गेजेर गेजेर गायखनदों बिदिनो गय दंफां गेजर गेजे बोरायनि गेजेर गेजेर गायसन दों आरो दा इबो इफोर गोरलै गोरलै हांआ थायनायनि लामायाव आरो बिबार बारजेन एबार ए देग्लाय बोसोराव थांनाय बोसोर सोनिफ्रायनो बारदों आरो ओमफाय दे थांनाय बोसोराव बांद्राय थायाखैमोन देग्लाय एसे थाइसेनदों
उम उम माने थाइनायनि जुरि जेनबाय आरो ना उम गोदान दंफांफोराथ' थायनायनि जुरि जेनबाय आरो
उम उम जुरि जेनबाय खमैबो बो फास बोसोरसो जाबाय दांलै गायनायनिफ्राय लानानै
ओमफाय नोंस्रा गय बागानाव बेसेसो बोसोराव मुलाम्फा मोनो एबा बेसेसो फैयो आरो आइ इनकामा
बोसोराव ना
उम बोसोराव बेसेसो गय फाननानै मोननाय जायो आरो
जोंहाथ' गय बारिया ओरैनो फिसा नालाय बांद्राय गिदिरबो नङा ओमफाय डायरेक्टलि हानना फान नालाय दडायरेक्ट दंफांयैनो माबायैनो फानहरनाय जायो नालाय माब्लाबा बोसोराव थामजिबा फोर मोनो थामजिबा रोजाफोर माब्लाबा बोसोराव थामजि रोजा बिदिनो नैजिबा रोजा फोरबो मोनो नैजि जिबा रोजानिफ्राय लानानै थामजिबा रोजासिम मोनब्रै इदि आरो फिसा बांद्राय गिदिरबो नङाना
थामजि नैजिबा मोननाया मोजाङानो हो ओ थामजि जि ब्रै नैजिबानि गेजेराव मोननायाबोथ' गोबाङानो
अ-अ- अ- अ बिदिनो होननांसिगोन आरो दा गायस्लायगा गायगासिनो गायनायालाय गेजेर गेजेर गायसनगासिनो दा बेफोरबो जुदि मोजां थाइजोबोबाथाय खमैबो ब्रैजि ब्रैजिसोआ फैनाय जाहैगोन आरो उम
होनबा ब्रैजिसो फैयोबा न'खर सामलायनायनि
अ -अ- अ न'खर सालायनायाव एसे ओरैनो हेफाजाबफोर होनाय बिदि जासिगोन आरो ओरैनो ओम-ओम जोंथ' आरो आबाद मावनासो जाग्रा नालाय बोसोराव मोननाय जायो
गयनि रांजोंनो सोलिनो हायो आरो ना
गयनि रांजों सो-सोलिनो माने जेनेबा सोलिनोथ' हाद्राया होमबाबो एसे-एनै ओम हेफाजाब जायो आरो ना नांगौ समाव ओम बिदि बि खायसे समाव थ' मायबाफोर जाब्र'बब्लाबो जेनेबा फैसाफोर मोननो माबा जायो नालाय
उम
फाननानै एसे ओरैनो एसे मोनो आरो हेल्पफोर जायो
उम
नांगौ समाव
उम
उम
जाहानाबो इदिनो आरो गेजेरावनो माने गेजेरावनो जायो जोहाना माने जोंहा गयखौ डाइरेक्ट गुबुननो हाननानै फानहरा आरो
निजा हाननानैसो फानो नामा हो
अ जोंहा न'आवनो हाननानै माने हा थायाव लांनानै फानहैयो
अ बिदिबाथाय मोजांसिन र'
खनसे लागैनो हाना आरो ओरैनो माने
ग्रोब-ग्रोब ग्रोब-ग्रोब हानना फानो माने ना हाथाय-हाथायाव बेसेबांसो मोननाय होनबाथ'
दाथ' दाथ' दामा दाइनजिसो जाहैबाय दाख्लै फानहैनायाव थांनाय हाथायाव फानहैनायाव स्निजि मोनदोंमोन आरो सेरसेयाव ओमफ्राय ओरैनो न'नि फाननाया द' स्नि रोजानि गेजेराव मोननाय जाबाय आरो जोंहाना दंफाङा खम नालाय जि रोजानि खाथि खाथियाव मोनहैनाय जायो आरो ओरैनो
अब्ला नोंथां मोना हानना फानोबालाय एकदम मोजां मोनो आरो ना फाननो माने दाम मोनसिनो आरो जोंना आरो हानना फाना नालाय डाइरेक्टनो हरनाय जायो नालाय एसे खम मानि एसे आरो उम जुदि जोंबो हानना फाननो हाबा जोंबो मोनगोन आरो
हेलौ
अ हेलौ
अ दे होमबा नोंथां दोनसै खोमा ना हेलौ
औ हेलौ
अ दोननोसै खोमा ना नोंथां
अ दे होमबा होनबा दे दे
जोंनि सावरायनायखौ फोजोबथ'नोसै खोमाना नोंथां दे दे नोंथां दे